खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांआ फ्रि दा
औ फ्रि
अ
दङ ओरैनो
अ
नोंथांजों दान्दिसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन। माखासे टपिकनि सायाव लानानै रायजलायनो हागोन ना? औ दा बैसागुनि सायाव रायज्लायनो सानदों आं नोंथांजों दा बैसागुखौ बोरै खुङो मानि थाखाय खुङो माबायदि आरो बर'नि हारिमुजों लोगोसे माबायदि लोब्बा दं फायो। बेफोरखौ आरो बा बैसागुआ माबायदि नों सिनि साइदनि आरो आथिखलिथ' बहुद बहुद गाननि बुहुद बेलेग बेलग बै सागुफोरखौ खुंनायनि हाबाफारिया सोलायांबाय नङा होनोमबा। ओंखायनोथ' नोंसिनि साइदनि ओमफ्राय आरो माबायदि माबायदि खुङो। एसे गुवारै बेखेवनानै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जेनेबा जोंनिथिंथ' बै ओ जेनेबा बैसागु होनोबाथ' जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे फोरबो नङा होमबा। जेनेबा बेथ' मोनसे आगु माने फोरबो आरो जेनेबा आगु बैसागु जेनेबा गोदो- सोलिबाय थानाय जेनेबा बेयो आजि खालि जेनेबा बैसागुआ जेनेबा जोंथिं बर'फ्रा फालियो आरो बर'फ्रा फालिनाय जेनेबा स्नि दिन फालियो। जेनोबा जोंहा फार्स्ट जेनोबा मोसौ बैसा गु मानसि बैसागु बेबायदिनो मोनफा मोन फा जेनोबा साददिनसो फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ। जेनोबा जोङो फार्सजावहाय जेनोबा संक्रान्ति जेनोबा संक्रान्तिखौ जोङो ओ मोसौ थुखैनाय हिसाबै जेनोबा जों फालिनाय जायो। जेनोबा जोङो बे मोसौ थुखैनाय समावहाय जेनोबा जों मोसौ बै सागु होनो आरो जेनोबा बैसागु ओ बे मोसौ थुखैनायावहाय जेनोबा जोङो बेरे फुंजानि जेनोबा सिखारनानै जोङो मोसौनि थाखाय मा खासे लाव जेनोबा फानथाव बिदिनो लोखोना हालदै बिदिनो ओब ओ थाइखा बेफोरबायदि माखासे माने जोङो लानानै आरो ओ माला सुयो आरो जेनोबा मो सौनो गानहोनो ओमफ्राय बिदिनो हांगार जेनोबा मोसौनो जेनोबा जोङो थ'फा थ'फा फुननाय जायो। गोदोनिफ्राय मोनसे जेनोबा माबा बोनाय नालाय फालिबोनाय जेनोबा आजै आजौ समनिफ्रायनो। ओमफ्राय जोङो लोखोना मोनसे लायो ओमफ्रायो रायदों ओमफ्राय बिदिनो बाब्रिकब बिदि लानानै जोङो मा आरो न' न'नि बे उखुम सा सा माने बेवहाय जोङो फुनानै दोनो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोङो मोसौखौ बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि होननानै जाहैबाय जों मोसौ थुखैनानै जेनेबा जोङो गोदो दैमायाव थुखैयोमोन जेनबा दैमायाव लांनानै बो थफा थफा हांगार फुननानै मोस मोसौनाव जेनबा दागि आरो जेनेबा जों मोसौ जेनेबा ओ बोसोरै बोसोरै जेनेबा एरबाय थाथों जेनेबा मोजां माबायाव फैथों बेफोरबायदि हिसाबै जोङो फालिन फालिनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो जोङो होलांनानै ओइदिनखालि जोङो लावथिजों बुनो मोना। जेनेबा जोङो लांनाय माखासे जे फान्थावफोरजों साननानै जेनेबा जोङो माखासे माबा होलाङो‌ जेनेबा गोदोनि हिसाब जेनेबा जों मेथाइ खन लांङो जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था बेफोरबायदि माखासे मेथाइ खननानै जोङो माने लाङो आरो दुब्लियाव बे समाव जों मोसौनो गोदान दिरुं गोदान माने लावथिजोंं गोदान लावथि बेफोरबायदि माखासे माबाजों जेनेबा जों मोसौखौ माबा खालामो आरो सिबियो। आरो निथिबो जाहैबाय । जोंहा ओ जेनेबा नैथियाव जेनेबा जोंहा मानसि मानसि बैसागु । जेनेबा जोंहा बेखौ बोराय बुरि बोराइ एओ सेंग्रा सिख्ला गासिबो बेखौ जोहा फालिनाय जायो जेनेबा ओ जोंहा गिबि सानावहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जेनेबा न'आव जेनेबा बाथौ बिदिनो सावस्रांनानै जेनेबा जाय ब्रहमाफोरा जेनेबा माबा होबोबाय जैग्य' होबाय बिनि उनाव जोंहा गावबा-गाव जेनेबा बोसोर गोदाननि नामै जेनेबा बर'फोरनि बोसोर गोदान दाननि नामै ओ माबा खालामो आरो ओ मा होनो बेखौ जेनेबा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान लायो आरो गिदिरफोरा उन्दै खौ जेनेबा बोर होयो आरो जनेबा जोङो बोसोर गोदाननि हिसाबै जेनेबा जों बयखौबो मान लानाय जेनेबा मान लानाय आरो बोर सास्रिलायनाय बे बेदि मोनसे माबा खालाम जायो आरो आरो बेनि उनाव जाहा नैथिआव थाङो जेनेबा जोंहा बोराय-बोराय बुरै गासिबो सेंग्रा सिख सिख्ला जोंहा जमायो गामियाव न'खर न'खर जेनेबा मोस थायो जोंहा खाम सिफुं जथा लानानै ओ आरो जोंहा बेयाव जोङो गानो ओ दख'ना आर'नाइ ओ हौवाफ्रा गामसा आर'नाइ इदिनो गस्ला गिन्जि गुफुर बिदि गाननानै जोङो जमा जमा रंजा बाजायो जमा जमा ओंखारो आरो जेब्ला जोङो बे रंजानाय समावहाय जोङो बेयाव एसे एनै खाज' खथि जेनेबा इदिनो । जानाय जाय जि हायो जेनेबा बि था सौराय बेफोरबायदि जोङो मोनजायो आरो जोङो रंजा बाजायै खाम सिफुं जथा लानानै न'खर न'खर रंजा खुस जे मोसायो आ ए आरो बे सम आरो गोदोनिफ्राय जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ। जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो मोनसे मोजां बाखौ लानानै जेनेबा जोङो सलिबोगासिनो दं आरो दा नोंथांमोननि थिंसो माब्रै सोलियो दा एसे फोरमाय नानै होनो हागोन नामा।
औ हागोन हागोन दाथ' जोंहा बैसाग गम्बाथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा बर'नि मोनसे एंगारनो हायि मो नेरसोन एबा मोनसे हारिमु होनजायो जोंना बेयाव जोंना बर'नि हारिमुजों लोगोसे गोबां बर'नि हारिमुवानो गोबां बेरखाङो नङा होमबा बैसागुनाय लोगो लोगो जोंनि एरियाखेबो बेखिनो एखेयानो। मानोना बर'नि बैसागु माने गासि बो बर'आनोखा होमबाबो जायगा लायो जायगा एसे एनै फारागखौ नुनो मोनो। जेरै जोंहा जोंनि एरियखौबो जोङो गिबि सान हिसाबै जोङो बैसागुखौ जोङो मोननै मोननैयाव बाहागो होननाय जों जेनेबा मोननै साइडखि जाय जोङो फालियो होननानै बुंनो हायो। गिबियाव जाहैबाय जोङो जिब-जुनारनि बैसागु जेरै नोंथाङा खोन्थानाय बायदिनो एखेयैनो मोसौ थुखैनाय जेरै बिदिनो लाव, फान्थाव, थाइखा बायदि आरि होननानै मोसौ थुखैनाय एबा आरो सा-सारायनि देपसिनि हांगार थाव फोननानै मोसौआव जोङो मोसौखौ थाव राव थाव फोननानै मोसौखौ देलायहोनाय बेफोर जाहैबाय मोनसे जोंहा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय आरो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे बर'नि हारिमु एंगारनो हायि हारिमु आरो बिदिनखालिनो संक्रान्ति खालिनो जोंहा गासै सेजौ सेथा मैगं बुथुमनानै जोङो बेखौ जोंङो जायो। बेदर आखाइफोरजों सं संनानै जायो। बेखौ जोङो खुंखा जानाय बर'आव बे मोनसे बर'नि नाम बेबो जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय आरो फोथायबोनाय मोनसे जोंनि बे खान्थि जायखौ जोङो फोथायनानै जायो बेखौ फोथायनानै मेन जाहोन नानो जाहैबाय जोंहा जिखिनि बोसोरसेयाव जोङो जाखिनि मैगं जादों आरिदों बारिदों जाखिनि जोंहा देहायाव जोंनो जा बेमार जानानै दंमोन बेखौ जोङो सेजौ से था मैगं बुथुमनानै जोङो मुलि हिसाबै जोङो बेखौ जों जायो। बेखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय आरो फालिबोनाय बे जाहैबाय जोंनि फोथायबोनानै जानाय। आरो बिनिखौ बिनिनो दिनाव जोङो गामिनि ज' ज' जानानै रंजायो बाजायो गामि गामि मोसायो‌ बेयाव जोंहा बहुत गाय बुहुत जोंहा बर'नि हारिमुमोन बेरखाङो जेरै खाम सिफुं जथ था गान्नाय जोमनायाव जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बायदि बायदि। बेफोरबायदिनो बर'नि हा हारिमुखौ जों बेरखांहोयो। जानाय लोंनायजोंबो लोगोसे जोङो। मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिरियाबो जोंनि मोनसे नेरसोनहिसाबै जों बे बेखौ बाहायो। गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय। दासिमबो फालिबोगासिनो दङ दा जोंहा बैसाग फोर होननानै बुंओ होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो बर'निनो बैसागु बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे फोरबो । दा जोंङो गाजा गोमजायै गाजा गोमजायै जोंङो रंजायो बाजायो । गिदिरफोरखौ उन्दै गिदिर फोरखौ जोंङो खुलुमो उन्दैफ्रा । बे आरो गिदिरफो फोरा उन्दैफोरखौ मान होयो । सनमान लायो । बे जाहैबाय मोनसे जोंनि फोथायनानै हारिमु बोसोर गोदान हिसाबै जों फालियो । दा नोंथांङा एसे फोरमायनो हागो नामा गोदोनिसिमाव दासिमाव एसे एसो फारागफोर नुजोब नामा? बैसागुनि रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनाय एसे फोरमायनो हागोन नामा फारागफोरखौ?
औ जेनेबा गोदोथ' जोंनिया जेनेबा बर'नि जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो जेनेबा आबै आबौआानो जेनेबा सोलिबाय थानाय नालाय जेनेबा माखासे फेग्रा मुवा बेसे जेनेबा लायोमोन जेनेबा बेदर आखाय गोबां जायोमोन दा जोंनि जेनेबा समाजाव जेनेबा बेफोरखौ एसे सोलायलांनो हमनाय बायदि नुदों आरो जेनेबा गोदो फेग्रा मुवा लानाया एसे बांसिनमोन दा एसे खम जाबाय औ दा बेफोरखौ माने एसे खम नुनो मोननाय जाबाय आरो
औ औ औ ।
माखासे जोंहा ओ गोरों गोरा दा फरायनाय बिथिङावफ्रावबो एसे माबा जाहैबाय नालाय जेनेबा बेफोरबायदिनि थाखाय माने एसे जोंनि समाजा माने एसे मोजां माबायाव एसे ओ मा होनो बेखौ लेभेलाव एसे फैबाय आरो जेनेबा दा नों नोंथांमोननि गामियाव माबायदि सलियो जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव बे एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनाबो बेफोरबायदिनो होनजायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां गोदोनिफ्राय लानानै माने इसिबांसिमबो फारागथि नुनो मोनहरा नुहरनाया जोंना मानोना जोंना बे एंगारनो हायि बैसागु गोदोनिफ्राय जा फालिदों दासिमबो बेखौनो फालिगासिनो नाथाइ एसे एनै एसे एसे एनै फारागखौ जों फोरमायनो हायो जे गोदो जोङो मास मोनसे मास मोननै गाहाम बैसागु जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव रांखावरि आरो फैसा खामायनायनि जुग गावखौ दावगानायनि जुग बेफोरखौ लानानै जों समखौ नोजोर बोनानै जोङो खम समनि गेजेरावनो जानानै जों बैसागुखौ फालियो। खिन्थु जों फालिनायखौ गाराखै बे मोनसे बे मोनसे पइन्ट गोनां खोथा बुंनो हायो जोङो। मानोना बे जोंनि नेरसोन। नङा होमबा? जों बेखौ जों फालिनो हायो। बेफोरखौ लानानै जोङो फारागफोरखौ जों गोबोरद खम नुनो मोनो आरो खि जों एसे एनै फाराग नुनो मोनो। खिन्थु खम नुनो मोनो आरो।
औ दा नोंथांमोनथिं बैसागु बोथोराव माबायदि खौ बांसिन जायो जेनेबा?
जोंथिंथ' बांसिन जानाय हिसाबै जोङो अमा बेदर बयलार बेदर बेफोरबायदिखौ खौ जों जायो बिदिनो जायै-लोङै रंजायो बाजायो दा बेखिनियानो आरोखि। दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि
औ जागोन नोंथां दे।